हेलौ।
हेलौ।
खोनाबाय?
हेलौ।
खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय।
होनबा दायो जों सिगांनि आरो दानि गायनाय फुनाय माबायदिमोन बेखौ एसे सावरायनोसै ना?
औ।
उम होनबा आं जागायजेननोसै।
औ जागायदो।
होम स सिगांनि गायनाय फुनाय आरो जों माबायदि खालामबोयोमोन बेखौ एसे रायलायग्रोनो आं स्टार्ट खालामनोसै जों फार्स्टाव एगजामपोल एबा बिबुंथि हिसाबै जों माबाखौ लानोसै माइ एबा माइरं। बेखौ गायनो फार्स्टआव हालेवनाय जाग्रोयोना फार्स्टआव हाखौ हालेवनानै हासार एबा मोसौ खिफोर होनाय जायो ओमफ्राय बे हालेवनायाव जों मोसौफोरजों हालेवो। सिगांनि समाव आरोना मोसौफोरजों हालेवनानै जों बे खो खोथिया एबा बे माइखौ गायनाय फोनाय जायो आरो ना बेनि उनाव बे एसे देरबा जों बे बेखौहाय माइ हिसाबै आरोबाव माबाखौ मा होनोमोनलाय मोनहोनानै माबाखौ हाखौ एवनानै मा मोसौजों बेहाय गायनाय जायो होमब्ला बेथ' सिगांनि जाहैबाय आरोना।
औ।
थिग बेबाय दिनो ओ दानि जुगनिखौ नों एसे फोरमायहरदो।
आथिखालावहाय जोंना बिदि आबादथिलिफोरखौहाय ट्रेक्टर फोरजोंहाय एवनाय जायो दाना।
ओम।
माइ गायनायनि बोथोरावहाय जोंहा खोथिया फोनायनि समाव खोथिया थिलिखौहाय एवगोरो। अखा हानाय अखानि दैजोंहाय खालामोमोन गोदो-गोदाय। दा जोंहा इरिगेसन सिस्टेम बानायसै।
ओम।
इरिगेसन सिस्टेमनि दैजोंहाय दाना खोथियाखौहाय मोजां दैजोंहाय फोनानै माबासै
ओम।
ओमफाय बिनि उनावहाय माइखौहाय गायफिननाय जायो।
स होनबा जों बे एसे दिेपारेन्स नायोबा सिगांनि समाव जों मोसौफोरजों एवनाय जायोमोन आरो हाखौ आरोना ओमफ्राय दानि समाव ट्रेक्टरफोर ना ओमफ्राय दैनिया दाथ अखानि दै ओमफ्राय बान्दोफोरखौ जों माबानानै लाबोयोमोन अ ।
गोबोरखिखौ बाहायोमोन।
औ औ।
ओमफ्राय दाना हासार जेरै- इउरिया आरिखौ बाहायसै।
औ पेस्टिसाइडस बाहायोना? एम्फौ एनलाफोरखौ गोजानाव खालामनो दा बेखौ एसे नुगुरबाय आरोना जों। दिपारेन्सखौ। दा बे माइ देरफुनाय समाव गोदोनि समावथ जोंना जेबो फेस्टिसाइदस एबा बेफोर इउस खालामनाय जायामोन आरोना।
औ
औ अनेक सम समजों लोगोसे माबायो मा होनोमोनलाय एम्फौ एनलाफ्रा जानानै जोंनि आबादफोरखौ खहा खालामोमोन
औ
अ दानि समाव माबायदि जायो बेखौ एसे फोरमायना हरदो
दानि समावहाय पेस्टिसाइदसफोर बाहायनानै राहा लानाय जाबाय एम्फौफोर खौहाय खम जानाय माबानाय खहा खालामनाय नुनो मोनसै आरो दाउ दाउसेन दाउलाफ्राबो बारा हेंथा होलिया बिसोरखौबो मेलला माबाजोंहाय गावनानै एबा माबा मोनसे माबा होयो ना बुन्था माइनि बुन्था माबानानै मानसिनि दो दोख्लि दोननानै जेखौ जोङो इंलिसावहाय स्केर क्र होनोमोन बेखौ बरनि सोदोब खौ आङो गोसोआव गैला
उम उम दा होनबा जों नुबाय उम फार्टिलाइजारखौ इउस खालामनाय जायोना
उम
स बे सिगांनि टाइमावथ जों फार्टिलाइजार एबा बिसोरखौ इउस खालामनाय जायामोन। जास जोंनि नर्मेल हासार
औ।
जुनारनि वेस्टफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। बिनि थाखायना जोंना फ्रेश आरो मोजां सिनथार आबादखौ मोननाय जायोमोन। जायआ जोंनि देहायाव खहा खालामा। ना होमबा दानि टाइमखौ कमपेर खामोबा माबायदि बियो?
दानि टाइमाव कम्पेयार खालामोबाथ' ओरैनो इल्दआव एबा माने मोननायावहाय गोबां जाबाय दानियाव आथिखालनियाव खहाया बारा गैला। नाथाय मानसिनि देहायाव खहाया बारा। मानो होनोबा औ औ मोनस से नेचारेल नंला।
औ।
आरो बारटिक माबानि जाहैबाय हासार होनायफ्रा आर्टिफिसि सियेल जाहैबाय औ। जायनि जाहोनावहाय खहा आरो बेमारफ्रा बारा जायसै।
उम। दा जों बेखौ नुबाय। आङो बेराफारसेथिं बियो मोजां जोंनो आबादखौ बांसिनै मोनहोनो हायो। बाट जोंना मेइन जोंनि मानसि जानानै बेखौ मानसिनि मोदोमाव खहा जायो आरोना।
औ।
दा जों टु फेस होबाय फार्स्टआव जों माबायदि गायो।
औ।
दर आरो सिगां उम माबाजोंना मोसौफोरजों। हालेवनानै आरो गायनायाव जों मा मा बाहायो मा मा बाहाया दानि जों सिगांनि जुगावथ' जों मानसियानो हानानै बेखौहाय जुथुमनानै जमा खालामनानै दोननोमोन आरोना। आरो माराखौ जों मोसौफोरजोंनो मारा होनानै मोननाय जायोमोन बे माइ खौहाय दानि जुगाव माबायदि जाखो आरोना
दानि जुगावहाय माइ हानायखौबो आरो माइनि माराखौबो मेसिनानो खालामसै मेसिन हारभेस्टार मेसिन थायो। जायजोंहाय डायरेक्ट माइखौहाय हानायजों लोगोसे माराखौबो जायगायावनो होनो हायो।
औ
आरो गोदोनि दिनावहाय जायआ सप्तासे एबा सप्थानै लायोमोन। बियो दानि जुगयाव हाय खालावहाय सानसेनो जायो।
उम होनबा जोंनि समा बिराट बासिबाय ना बेनि थाखाय गोदान टेक्टरनि थाखाय औ दा बेखौ नुबाय जों माइ मादा हानानै बेखौ बिदि ना
औ नंगौ
जोंनि समा बासियो थाब जायो। आरो दाना गोदोनि समावथ' जों माइ गोजाखौनो जानाय जायोमोन। बेखौनो रुनानै डायरेक्ट जायोमोन आरोना बे आउटार लेयार एबा बे सानि कलटाखौबो बखनाय जायामोन। दानि समावथ' जोंना माइ मिल थाबाय
औ
हैनानै बे आउटार लेयार बा साउननि लेयारखौ बुखनानै मानोना बेखौ बुखआब ना जोंना जों जानो खस्थ' मोनो। आरो दानि जुगनि मानसि फ्रा बिराद मानसिफ्रानो बेखौ मोनजाबोआखै आंबो मोनजाखायाखै आं खोनाबोबाय आरोना जोंनि गेदेरफोरनिफ्राय बिदिबो जायोमोन होननानै।
आंथ' खोनानो मोनाखै
ओम दिनै फास्ट टाइम जाबायना?
औ
ओम बेखौ होनोमोन गेदेरफ्रा जायोबा जोंनि गोदना एबा गारमाफ्राव खोलाबनाय मोनो खस्थ' मोनो जानायाव बेखौ दैयाव सोमहाबना दोनोमोन। जों दा माबायदि जादों बेबायदि नङामोन आरोना
औ औ
स आरो बोरैबा जायोमोन सिगांनि जुग बे बेनो जोंना मेइन टपिकआथ'
औ
दा बेथ' जाबाय। नुबोबाय माबायदि गायो सिगां दा माबायदि दा बेजों लोगोसे जों दा जोबनायसिनि थांनायनि सिगां नोंथाङा बबे मोनसेखौ साबसिन मोनो दानि जुगनि ना सिगांनि जुगनि बि? खौ इसे सावरायनानै खोन्थादो‌
दा नायनो थाङोबाथ' जा देहाखौ नायनो थाङोबा गोदोनि जुगना मोजांमोन। मानो होनबा गोदोना देहानि थाखाय मोजांमोन आरो बेमारफोर खम जायोमोन। दानि जुगनिखौ नायोबा जोंना मानसिनो नांगौ खिनिखौ मोनोब्लाबो आरो
समाबो बासियो जोंना।
सम बासियोब्लाबो जोंना हेल्थखौ नायोबा हेल्थनि थाखाय खस्थ' औ
स होमब्ला जों इनडाइरेक्टलि एबा बुंनो थाङोबा सिगांना साबसिनमोन आरोना?
औ
दा होनबा जोंनि ओ साननांगौआ बेनो सिगांनि ओ दानि गोदान टेक्नलजिजों आरो सि सिगांनिजों जों मिक्स खालामो माबा मोनसे गोदान बाहायनो हागोन नामा? जेरै जों जोंनि मेसिनारिसफोरखौ बाहायगोन ट्रेक्टरफोरखौ बाहायगोन। बेहाय जोंना जेबो खहा जाया जों बे पेसिसाइद एबा इउरियाफोरनि जायगायाव जों सिगांनि बायदि हासारजोंनो होनानै मावनो हागोन नामा?
बेखौ नायनो थाङोबा जोङो लार्ज स्केलावहाय मोनसे खस्थ' जाहैयो एबा हें था दंहोयो जाहैबाय ओ जिब जुनार लाथ जानायनि हेंथा। जेरै बे हासार खौथ' जोङो गोदोनि हासारा जाहैबाय जिब जुनारनि वेस्ट जों जायोमोन। जायखौ नायनो थाङोबा गोबां बिजोंआवहाय गोबां जुनार लानांगोन। अब्लासो बिनि गोनांथि खौ सुफुंनो हागोन।
उम। स होनबा जों बिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां अल्टारनेटिभ नागिरबावनांगोन आरोना।
औ।
आंनिबा जों सावरायनायखौ बेहायनो दोनथ'सिगोन।
औ।